औ
औ खोनादोंनां नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां । मा खालामदों नोंथांआलाय?
ओ जिरायनानै दङ नै नोंथां नोंथाङा मा-
औ औ औ दासान्दि ओ आबाद फोथाराव दसे जिरायना दङ ओ आबादखौ दसे नेगासिनो माने आङो।
अ नोंथांमोनहा ओ गोबाङैनो आबाद मावो नामा?
ओ जोंहा - इसिबां आबाद मावनाय जाया। न'आव जानो आन्था एसे एनै बिदिनो मावनाय- जायो आरो।
हु हु हु मा मा माइ गायनाय जायो
ओ जोंहाथ' ओरैनो माइब्रा गायनाय जायो इनिफ्राय जानो थाखाय जोंहा बाहादुर माइखौ गायनाय जायो आरो नोंथां
अ बाहादुर माइबो दं नो
औ औ औ दं ।
अ हु हु न बे जोंहा दिनै ओ बर'फोरनि फोरबो फालिथायनि सोमोन्दै सावरायलायदोनि नामा
औ औ सावरायखायो नोंथां
औ दा बर'फोरनि फोरबो फालिथाय होननानै बुङोब्लाथ' ओ मोनथाम रोखोमनि जायो जोंनिया फोरबोआ मेनलि बैसागो काथि बिहु आरो माग बिहु माग बैसागो
औ औ औ
ओ बैसागुखौ जोङो ओ रंजायनि थाखाय फालिनाय जायो जोंहा बैसागु गोआ माने बोथोरनि गोदान गोदान गाम सम जा समाव माने बिफांफोरनि दा गोरलै खिलिनायजों लोगोसेनो माने जोंबो माने बेजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै मा होनो बर'फ्राबो बैसागो फोरबोखौ फाननाय जायो आरो दा बैसागो फोरबोखौ माबोरै फा फालिनाय जायो होननानै बुङोब्ला जोङो बैसाग दान ओ माने फारस्ताव मोसौ थैनाय बैसागो होननानै बुंनाय जायो नङा होमबा उम सेथि सानाव मोसौ थुखैनाय सान दा मोसौ फैनायनि सिगांनो जोङो ओ मा होनो मोसौखौ ओ थुखैनो थाखाय जोङो मा होनो ओ गारला लाव फान्थाव हालदै बायदि बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ जोङो ओ बिनि सानसे सिगांनो मोसौ थुखैनायनि सानसे सिगांनो बुथुमनानै लाखायो। नंगौना? औ बेखौ बुथुमना लाखांनायनि उनाव ओ अखानायैनो जोङो मोसौखौ माने ओ फान्थावजों उम सारस्रि सारस्रि माने दा बिनि उनाव जोङो ओ मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव ओ दा जि गोजाम दिरुंफोर बे गोजाम दिरुंफोरखौ जोङो खुलिनानै बिसोरखौ फोथारावनो हगारना होनाय जायो आरो नाजायो अब्ला जोङो बेखौ माने गोदान फागा दिरुंजों जोङो ओ खानानै दोननाय जायो आरो। दा जोंहा मोसौ बैसागो दिनखालि माने मोस सौखौ जेब्ला थुखैनो लाङो अब्ला जोङो ओ माने मोनसे मेथाइ खननाय जायो आरोना लाव जा फान्थाव जा माने बोसोर बोसोर एरबाय था माने जोङो ओ बर' फोराबो गोदोनि फ्रायनो मोसौजोंनो हाल एवनानै जाबोग्रा मोनसे हारिमोन ओनलाय माने मोसौखौ ओ इसोर बादि सानोमोन आरो दा बिनि थाखायनो मा जोङो मोसौखौ ओ फुजियो।
औ औ।
दा मोसौ बैसा गोनि माने मानसि बैसागो ना?
औ औ।
ओ उन्दैया गेदेरफोरखौ गेदेरफोरनिफ्राय बोर लायो आरो गेदेरफ्रा उन्दैफोर खौ बोर साबस्रिनाय बे हुदाया गोदोनिफ्रायनो दङ'। दा ओ उन्दै उन्दै दा उन्दै उन्दै ओ मानसिफोरा मा खालामो दुगैस्रां लोब स्रां गेदेरफोरखौ खुलुमस्राफैयो नङा होमबा? आरो बेबायदिनो गेदेरफ्राबो माने उन्दै फोरखौ बोर साबस्रिलायो आरो दा नोंथाङा गोदोनि ओ बैसागो फोरबो फालिनाय आरो दानि बैसागो फोरबो फालिनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनाय।
ओ जोंथ' मिथिखायो बैसागो फोरबो फालिनाय होनना बुङोब्ला जिहेथु जोंहा गोदो गोदाय ओ मि मिथिंगायावनो थानाय बायदिसिना जों बिफां लाइफां बा बायदिसिना जोङो ओ मिथिंगानि बायदिसिना जोङो ओ दैमा दैसाफोरावनो जों मोसौफोरखौ थुखैयो होननानै नोंथाङा दानि फोरमायलांबाय ओ नाथाय जोंहा दिनै मोन्थिखायो जिहेथु जों गोदो गोदाय मिथिंगाजों गोबां सोमोन्दो दंमोन नाथाय दिनै जोंहा मिथिंगाजों जाबायदि सोमोन्दो थानांगौ बिनिफ्राय जों एसे एसे गोजान जालांनायखौ जों नुनो मोनदों। ओ जेब्ला जोङो गोदोनि समाव जोङो मोसौनि ओ जेब्ला जों बैसागु समाव जों मोसौ थुखैनायनि खोथा बुङो अब्ला जों गोदो गोदायनि समाव जोङो दैमा दैसाफोराव मोसौफोरखौ जों लानानै थुखै होयोमोन नाथाय जोंहा दिनै ओरैबायदि जाबाय जोंनि मानसिफोराबो जिहेतु जों टाउन ओनसोल बा नोगोरफोराव थाहैनो हमबाय बे ओनसोलफोराव जोंहा बैसागोफोरखौ जोंहा फालिनाया जोबोर गोब्राब। मानो होनना बुङोब्ला जोङो ओ फोरबोफोराव जोंहा बिफां लाइफांफोरखौ दानफायजोबनायनि जाहोनाव जोङो मिथिंगाजों जाबायदि ओ गामिफोराव सोमोन्दो थालायो नाथाय नोगोरफोराव बेफोरबायदि जोङो सोमोन्दोखौ लाखिनो हाया मानो होनना बुङोब्ला बेवहायो जोंहा बिफां लाइफांफोरखौ दान जों गेदेर गेदेर इन्डास्ट्रि जोंहा बिल्डिं बायदिसिना जों दिनि अ फिस बायदिफोरखौ लुनायखौ नुनो मो जेराव जोङो टाउन ओनसोलावबो जों दिनै बैसागु फोरबोखौ फालिनायखौ नुनो मोनो जोङो मटरफोरजोंनो मोसौफोरखौ थुखैयो बा खायसेयाथ' जोङो मोसौखौ फिनो हाया। टाउन ओनसोलाव जेब्ला ओ जिहेथु जोंहा फोथार गैया लांदां जायगा गै गैया आरो जों मोसौखौ फिनानै जाबायदि मुलाम्फा फा मेननांगौ बेफोरबायदि जोङो मुलाम्फा ओ आरजिनो हाया नोगोरफोराव जोङो जिहेथु बेवहाय जोंहा मोसौ फिनायनि जेबो सुबिदा दा गैया एसेबां बिबांनि नाथाय जोङो ओ फिनो हागौ गोदोय गोदाय जोंहा जेब्ला मोसौ खौ फिमोनो गामि ओनसोल फोराव अब्ला जोङो आबाद मावनायनि थाखाय फिनाय जायोमोन बेफोरबायदिनो जोङो ओ खायसे खामानि फोरनि थाखाय जों जिब जुनारखौ फि नाय जायोमोन जेराव जोङो जुदि दिनै बुंनो थाङोब्ला जोङो दिनै ओ गोदान आदबजों जों दिनै जोङो दिनैनि समाव जोङो बिगियाना दिनै टाउन नोगोरावबो जोङो दखरसे जायगायावनो मोसौफोरखौ गोबां फिनानै रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो दा बेफोरबायदिनो जोङो बैसागुफोरखौ जोङो मोसानाय समाव जोङो जाबायदिहाय ओ खाम, जथा, सिफुं लानानै मोसा मोन नाथाय दिनैनि समाव बे जोंङो। एसे खम जानायखौ नुनो मोनदों मानो होनना बुङोब्ला बेफोरजों नों गासैबो म मानसिनि साननाय हनाय फोरजोंसो दिनै ओ बेफोर सोलायबोजोबदों जेराव जोंहा मानसिया ओ ओ सान खांनो हानाय गोहो दङ जिहेथु जेराव जोङो बायदिसिना दिनै बक्स बायदिसिना जोङो द्राम बायदिसिना जों दिनै दामग्रा देबग्रा जोङो बायदिसि जोङो दिहुननायखौ नुनो मोनदों जेराव बेफोरो ओ जोंनि ओनसोलावबो गोबां गोहोम खोख्लैदों। दा बेफोरबायदिनो जोङो गोदोनि समाव जाबायदिहाय जोङो फिथा सौराय जोङो गुबुन गुबुन गुबुननि न'खराव थांनानै जोङो गासैबो जालाय लोंलाय खालामहैयोमोन नाथाय दिनै समाव जोङो बांसिनानो हाबै बैसागोनि समफोरावबो जोङो। गोदोनि समाव जाबायदि जालाय लोंलाय खालामो दिनै समाव बेफोरबायदि बांसिन जों जालाय लोंनाय खालामनायखौ नुनो मोना जों बैसागोनि सम औ जोङो मोन जोङो न'खर साफ्रोमबो जों जौ संनानै जोङो लोंलाय जालाय खालामोमोन ना नाथाय दिनैनि समाव जोङो बांसिनानो गावबा गाव न'खरावनो थानानै जोङो लोंबा लोंनाय जाबा जानाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनदों। दा बेफोरबायदिनो ओ फोरबोफोरनि सो मोनथिनो हायो। लोगोसेनो ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा जिहेथु जोंहा ओ का थि फोरबो जिहेतु ओ बेखौ जोङो मानो।
आ दा खाथि गासा ओम बैसागोआ जाहैबाय मा ओ जोंहा आबाद मावनानै जाग्रा नालाय बर हारिया दा आबादखौ जुरिजेननायनि सिगांनो रंजानायफोरबो दा फोरबोआ जाहैबाय मा आ जोङो ओ बै बैसागो फोरबो जोबखांनायनि उनाव जोङो मा माइ माइ आबादखौ मावनाय जायो माइ आबादा जेब्ला ओ मावनानै जेब्ला फिथाइ थायहैयो। फिथाइ थायनाय टाइम जाहैयो अब्ला जोङो। बे माइखौ ओ जाहाथे मोजाङैनो मोजां मोनो। माने गोग्गो गोग्गो बेगरखौ जोङो मोननो हायो। बिनि थाखाय काति फोर्बोखौ फालिनाय जायो। दा खाति फोर्बोनि उनाव ओ माने मा खालामो ओ दुब्लि बारियाव बे ओ आलारि बाथि सावहैनाय जायो आरो। नङा होनबा? दा आलारि बाथिखौ जोङो ओ थाइगिर बिखं थाइगिर बिखंखौ ओ जिरनानै बेवहाय माने ओ आलारि बाथिखौ सावहैनाय जायो ओ जाहाथे माने माइआव थानाय बै एम्फौफोरा बे आलारि बाथियाव बारस ननानै ओ जोंनि माइफोरखौ नस्थ' खालामा। ओ माइ फोरखौ नस्थ' खालामनायनिफ्राय जोङो रैखाथि होनो हायो बिनि थाखाय जोङो खााति फोर्बोखौ फालिनाय जायो नोंथां। दा खाथि फोर्बो फालिनाय थाइमआव जेब्ला जोङो दुब्लिबारियावनो आलारि बा थि सावहैनाय जायो अब्ला जोंनाव ओ मोनसे सल'खौ ओ ओ ओ खननायखौ जोङो खोनानो मोननाय जायो ओ सल'आ जाहैबाय मा ओ ओ खाथिग आसा दल दल बेनि मिनिंया जाहैबाय मा जोङो ओ आबादनि सायाव सोंनानै थाग्रा मोनसे हारि नालाय। माने मायानो जोंनि गाहाय आदार। दा बेनि था खायनो मा जोङो माइखौ मोजाङै मोनोब्ला सो जोंनि ओ बोसोरसेनि जे जानाय जानाय आदार जोंङो बेखौ बुथुमना लानो हायो। दा बिनि थाखायनो मा जोङो माइखौ मोजाङै मोजां मोन बेनि थाखायनो ओ बे खार थिग फोर्बोखौ
औ औ। हेलौ हालौ। नोंथांनिखौ एसे लासै लासै खोनागासिनो दङ। हेलौ। हेलौ। खोनादोना नोंथां? जहेथु जोङो औ औ औ औ नोंथांनिखौ खोनाफैयाखैमोन दासो खोनाबाय औ औ।
बेखौ बेवहायनो दोनथ'लायनोसै ना?
औ औ औ दे नोंथां दे
थाबाय
औ औ